हरनाय थाग्रोबाय नोंथां।
औ। खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो।
नोंथांखौ मोनसे गोनां आयदा लानानै सावरायनो सानदों सावराय जागोन दा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन दे
औ दा गुबै एबा गि गिबियाव आंनो सावरायना होग्रोनोसै माबायदि हाय मा दा जोंनि ओ सावरायनो गुबै सावराय सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय ओ दोरोङारि मुगा आथिखालनि दोरोङारि मुगानि सायावनो सावरायनो लायनोसै जोंहा माबादिहाय मा सोलायनाय नुबोदों‌ दा दोरोङारि मुगा होनोब्लाथ' जोंहा जा गोदान गोदान नेमखान्थि एबा बायदि रोखोमनि बेसाद मुवा बेसाद बायदि ओंखारनाय नो जों दोरोङारि मुगा होननानै बुंनाय जायो आथिखालनि दा दोरोङारि मुगा होनोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि दोरोङारि मुगा जों आथिखालाव नुनो मोनदों आथिखालनि मुगायाव ओंखारनाय एबा ओंखार जेेननाय नुनो मोनदों जेरैहाय जोङो ओ गारि मटरनि बेरा फारसेथिं बुङोब्ला जों बायदि रोखोमनि गारि मथर दोरोङारि बिगियानजों जों दिहुननाय नुनो मोनदों जेरैहाय जों नुनो मोन दों खायसे खायसे ओरैहाय गारि मथर नुनो मोनदों जों खम समनि गेजेरावनो ओ गोजान लामा हान थिनो हानाय एबा दावबायनो हानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जों नुनो मोनो ओ खम समनि गेजेरावनो जों ओ बायदि बायदि जे मोननै मोनथाम गाहाम जोङो ओ जायगा बेरायनो एबा दावबायनो हानायखौ जों नुनो मोनो दा बे बिथिङाव दा जोंहा ओ जेरैहाय दोरोङारि मुगा बुङोब्ला जों आथिखाल गोदान गोदान ओ जानबुं खारनाय नुनो मोन्दों जेरै हाय जों नुनो मोनदों आगोलहाय जों नुनो मोनोमोन ओ लाइजामफोरजों जोङो ओ खौरां दैथायहरनायखौ जों नु नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि दोरोङारि मुगायाव जोङो ओरै बायदि नुनो मोनो जे ओ सानसेनि एबा ओ एसे आवगायसि जानाय खौरांफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय गुबुन गुबुन हादोराव जानाय खौरांफोरखौ जोङो दसे समनि उनावनो जों जोंनि जान एबा इन्टारनेट नि गेजेरजोंनो जोङो न' गाव जिरायना था नायनै ओ मोनथिनो एबा खौरां मोननाय जायो। नाथाय आ गोलनि दिनाव जोंहा बुंनो थांङोब्ला ओ खौरां बिलाइनि ओ गेजेरजोंसो जोङो ओ खौरांफोरखौ मोननो थांङोमोन एबा मोनथिनो हायोमोन। थिग बेबायदिनो आथिखालनि मु गायाव ओ दोरोंङारि मुगायाव बायदि रोखोमनि सोलायनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ जोंहा आगोल लाइजाम हरनो गोनांबा जोंहा दाक ओ दाक न'आव हरनांगौ जायोमोन जायखौ जोङो लाइजामख' होननानै बुंनाय जायो। औ दा नाथाय आथिखालनि मु गायाव ओरैबायाददि जाहैबाय जोंहा जानबुं एबा कम्पिउटारफोरजोंनो जोङो ओ दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनो एबा खम समनि गेजेरावनो जोङो आ से मिनिटनि गेजेरावनो जों मोनफैनायखौ नुनो मोनो। दा बेनि बिथिंङाव बुंनो थांङोब्ला जों हा जेरैहाय जों आथिखालनि दोरोंङारि मुगायाव कम्पिउटारजों नायनो थांङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि बायदि मैया लेखा दिहुननाय जों नुनो मोनो नांगौ नांगौ जानाय गावनि जा बेखौ ओ जोङो ओ सेबखांनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंहा दोरोंङारि मुगायाव ओ आथिखालनि दोरोंङारि मुगायाव बायदि रोखोमनि अनलाइन बिजोंजों जोंहा बायदि रोखोमै कम्पिउटाराव खामानि मावनो हायो एबा मोनथिनो हायो दा बेनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ आथिखालनि दोरोङारि मुगायाव जोंहा जानबुंआव ओ जा सोलोंथाइनि बिथिंङाव बुंनो सानबाय आंङो। ओ जा सोलोंथाइ सासे सोलोंथाइनो सोलोंथाइ लानो थाखाय मबाइल एबा जानबुंङा गोबांङैनो हेफाजाब होबोनाय एबा बिहोमा होबोनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोंहा सासे फरायसानो ओ जा नांगौ जानाय फिननाय आरो सोंनायफोरखौ जोङो सोंनायनि फिननायफोरखौ ओ जोङो आथिखाल मुगायाव गंसे मबाइल एबा जानबुङावनो जों मोनजोबनो हायो नांगौ बादियै जेबो ओ ओ जेबो जोंहा जेबो माबायानो जाला प्रब्लेमानो जाला एबा जेबो गोनांथियानो गैला थिग बेबाय दिनो जोंहा ओ अन्नायनि जोहैबो जोंहा आ ओ मा होनो बेखौ क्लास लानायखौ जों नुनो मोनो जायखौ जों ओ फरायसालियाव थाङालाबासिनो न'आवनो नानै खाय से खायसेखौ न'आवनो जिरायना थानानै ओ क्लास लानायखौ जों नुनो मोनो एबा फरायनाय बिजाब फरायनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमै जोंहा गोबां रोखोमै जोंहा दा बुंनो थाङोब्ला जोंङो आगोलाव ओ गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोंहा ओ रेलगारिनि जा बिरखंनि ओ टिकेटखौ जोङो स्टेसन एबा बिरखं गाथोनफोराव थां थांनानै दानहैनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालनि दा दोरोङारि मुगायाव जोंहा न'आव जिरायना थानानैनो जानबुंआवनो जोंहा दाननो हायो किटफोरखौ थिग बे रोखोमैनो जोंहा बायदि रोखोम रोखोमनि हेफाजाब मोननो हादों दोरोङारि मुगायाव दा जेरैहाय जोंहा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि ओ जानाय मुवा एब बा गाननाय जोमनायखौ अर्डार होनानै जोंहा ओ अन्नायनि गेजेरजोंनो आथिखालनि दोरोङारि मुगायाव ओम जोङो बायदि रोखोमनि जामुंफोर एबा गान्नाय जोमनायखौ जोङो मांगायनानै एबा बिहरनानै गाननाय एबा जानाय खौ जों नुनो मोनो दा बेनि बेलायावबो जोंहा आरोबाव नुबावो गोबां रोखोमनि मोनथियि खोथा मोनथियि बाथ्राफोरखौ जोङो सम ओ खम समनि गेजेराव मोनथिनाय मोननायजों लोगोसे आरोबाव जों मोन थिबावो जेरैहाय ओ जोंहा ओ मा होनोखौ गुबुन सासेया गुबुन सासेजों खौरां रायलायलायनायखौ जों नुनो मोनो खोथा सावरायलायनायखौ बेनि गेजेरजोंबो जोंहा मोखांनाय ज्लायनानै ओ जा जों भिडिअ कल होनो बेखौ ओ बेखौबो जों खालामनो हायो दा नोंथाङाबो आथिखालि दोरोङारि मुगानि दासोलायनाय बेनि सोलायनायनि फारसे एसे बुंनो था बुंनो हागो नामा
औ हागोन नों थां ओ आथि खालनि मुगा सोलायनाय होनना बुङोब्ला जोंहा ओ आथिखालनि मुगाजों जोबोद मोजाङैनो हेफाजाब मोनदों। ओ जोंहा नांग गौ बायदियै मुवा बेसाद खौ ओ मोनदों ओ इखौ जों मोननो लुबैयो बेखौ जों था थाबैनो मोननो हादों। ओ‌ जेरैहाय जोङो मबेलाव ओ मोनसे एबाव ओ फ्लिपकार्ट बा मेश बेफ फोर बायदियावस जोंहा ओ गाननाय जोमनाय देलाय ग्रा मुवा जाग्रा मुवा बेफोरखौ नुयोब ब्ला जों बेफ खौ ओ अरदार होनानै जों ओ साननै बा सानसेनि गेजेराव बे गानायज जोमनाय मुवाखौ मोननो हायो आरो बिदिनो ओ दोरोङारि मुगा होनना बुङोब्ला जोंहा गारि मथ थरनि जेबो आंखाल गैला ओ गारि मथल नि जेबो आंखाल गैया होना बुङोब्ला जोंहा ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबन दाब से जायगासिम थांनोबा जोंहा ओ जेबो नेयाजासे जों गारिख खौ मोननो हायो गोदो बेबायदि नङामोन गोदोथ' जोंहा थाबायना थांनाय बेफोरबायदिख जों गोबां आबै आबौनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबोदों। नाथाय आथिखालनि मुगाया जेरैबायदि जौगादों ओ बिनि थाखायनो जोंहा जोबोर हेब हेफाजाब होदों आरो बेफोरबायदि मुगायाव आरो ओ ओ बेफोरबायदि बिनो जोंहा आथिखालनि मुगा होननानै बुङोब्ला जों जोबोद गोजोननानै लानांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जों नांगौ बायदि मोन जों नांगौ बादि गाननो मोनदों नांगौ बादि फरायनो मोनदों नांगौ बादि जानो मोनदों बेफोरनि थाखायनो जोङो ओ गाव‌ औ औ जोबोर गोग्गानाय बा मोजां मोननाय होनना बुंना लानांगोन आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो दा उम नंगौ। नंगौ बुं नोंथां? ओ जों आगोलनि दिनाव नुनो मोनोमोन। ओ जा आनजादफोर खौ जोङो खायसे आनजादफोरखौ जोंङो आ आखाइजों लिरनाय नुयोमोन। दा आथिखालनि दिनाव नोंथाङा माबादि सोलायनाय नुनो मोनो?
ओ गोदोथ' जों आखाइजों लिरनाय नुनो मोनोमोन आनजादफोरखौहाय ओ आथिखालनि मुगायाव मबाइलजों माबा मोन मोनसे नतिफिकेसन नुयोब्लानो जो जों बे आनजादनि थाखाय ओ थाग थियारि खालामनायखौ ओ मबेलनि गेजेरजो जोंनो खालामनो हायो। आरो कम्पिउटारनि गेजेरजोंबो जों बे आनजादखौ ओ होनो हायो बा बे आनजादखौ लिरनानै जोंहा उथ्रिसार जानो हायो आरोना नोंथां। ओ बेनि गेजेरजोंनो जोंहा बे आनजादाव माबादि ओ फिननाय सोंनाय फैगोन ओ बेखौबो जों मबाइलजोंनो नायनानै फरायनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ नों थारैनो सैथो खोथा। नोंगौ ओ दा नोंथाङा आथिखालनि मुगायाव ओ आरोबाव मा सालायनाय नुबोदो आथिखालनि दोरोङारि मुगायाव थांमोननि ओनसोल एबा जायगायाव।
ओ जोंनि ओनसोलाव आथि खालनि मुगायाव जोबोर सोलायदों। ओ औ
ओ दा नोंथां आं सोंबावनो सानदों जा आबाद फोथार खालामनायनि बिथिं नोंथाङा मा सोलों मा सालायनाय नुनो मोनदों आथिखालिनि।
औ औ औ बुंजागोन-बुंजागोन नोंथां ओ आथिखालनि आबाद मावनायनि थांखियाव बुङोब्ला जोंहा गोदोथ' मोसौ जों हा हाल एवोमोन मोसौजोंनो गाय हाल एवनानै मै-मै होनानै माइ गायोमोन। नाथाय आथिखालनि जुगाया जुगायाव जोबोर जौगानाय। जों लोगोसे जोंहा थेकथर बाहायनानै ओ हालेव नानै थेक क्टर जोंनो माइ गायनो हायो ओ बिदिनो जोंहा गोबां हेफाजा जाब मोनदों बे तप थोरजोंनो जोंनो ओ बेनि थाखायनो जों आथिखालाव नांगोल एवनायखौ मोसौजों नांगोल एवनायखौ जों नुनो मोनला ओ बांसिन बांसिनानो ट्रेक्टरजों एवनानै माइ गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालनि जुगायाव।
मारा नानायनि बेलायावलाय नोंथां।
ओ मारा नानायनि बेलायावबो जों ओ बे ट्रेक्टरजोंनो मेस सन बाहायनानै नानायखो नानानै ओ माइखौ बुथुमना लानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ सैथो आरो सौनायनि बेलायाव
सौनायनि बेलायावबो ओ ओ सौनायनि बेलायाव गोदो दिंखियाव सौवोमोन नाथाय आथिखाल आथिखालनि ओ मिसि आथिखालनि जौगानाय मुगा याव जोंहा मेसिन जों सौवो ओ कारेन्ट होनानै मेसिनजों सोंनाय खौ नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ थारैनो सैथो खोथा गोबां सोलायनायखौ जोंनि ओन सोलाव नुबोगासिनो जोंनि जा आथिखालनि मुगायाव जों नुबोगासिनो दङ सानफा एफा सानफा एफा बा जोङो ओ मु मुलुग मुगाखौनो सोलायबोनाय जों नुगासिनो दङ थिग बेबादिनो गोबां सोलायनाय जेरैहाय जोंहा आगोलाव जों नुनो मोनोमोन ओ गिसिबजों ओ गोलोम बोथोराव गिसिब सिबै सिबै ओ जोङो बारहावा लानाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथि आथिखााललि जुगाव जोंहा गोबां रोखोमनि आ बुनारि जेरैहाय फेन बायदि बायदिखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनो जेरै ओ गोदोनि जुगाव जोंहा नुनो मोनोमोन मोब्लिब गोहोआ गोबारैनो खममोन दा आथिखाल जों नुनो मोनो न'खर न'खर मोब्लिब जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो औ औ बायदि रोखोमनि बायदि ओ जोङो सोलायनाय नुबोनो मोनदों आथिखालाव सानफा एफा सानफा ए बा बायदि बायदि थिग बेबादिनो जोंहा गोबां ओ आथिखालनि ओ दोरोङारि मुगायाव गोबां सुबुं माहारिया ओ जौगाखांनायजों लोगोसे बायदि रोखोम रोखोमनि ओ जा हेफाजाब दोरोङारि मु मगानि जोहै हे हेाजाब मोनबोनायखौ जों नुनो मोनो औ का खम समनि गेजेरावनो खामानि मावनो हायो ए खम समनि गेजरावनो गुबुन जायगा बियाव थांनो हायो थि बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ओ हेफाजाब मोननो हायो एबा नुबोगासिनो दंमोन दे नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय गोजोंथोंसै।